हेलौ हेलौ नोंथां मा खालामदो
अ नोंथां दं ओरैनो
अ
मोनाबिलिनि गोजोन हांख्लायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ
खौराङा माबादि
खौराङा जाहैबाय अनला ओंख्रिनि बागै सावरायनो नागिरदों
औ
लाब लाब लाब औ दे।
औवा अनला ओंख्रि खौ जोंङो गिबियावनो।
औ।
जोंनि ओ माइरंखौ। जोंङ फासआवनो उननानै लाग्रोगोन जायखौ जों अन बुङो।
औ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव बेखौ गुन्दै खालामनायनि उनाव। जोंङो सारायाव फार्सआवनो गिबियावनो। दै होयो होम-होआ ओमबा।
औ होयो नोंथां।
दै होनानै बिनि उनाव खारै होगोन एसे। नांजासे।
औ।
बिनि उनाव बेखौ गोदौहोगोन।
औ।
जेब्ला दैया गोदौगोन ना अब्लानिया। जोंङो उन्नानै लानाय अनखौ होना होगोन। ना नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव। अनखौ होखांनायनि उनाव बियाव माबाफोर। नागोरान। बा माबाफोर बेदर होफायोब्ला। बेखौ होफाना होयो। माने गिबियावनो बेदरफोरख। खौ एवग्रोना लाग्रोनांगोन।
नोंगौ नोंथां।
बेनि उनाव बेखौ एसे सानो गोनां जायो।
औ नंगौ।
ओम। बिनि उनाव। बिनि देनाय माखाखौ होगोन। जेरै बानलु सामब्राम गुफुर।
औ।
हाइजें। बिफोरखौ देनानै होनांगौ आरो। थावनायनि थाखाय।
औ।
बेनि उनाव जेब्ला बेयो दैया एसे राननानै एसे गथाज। जायो, अब्लानो बे जाबाय जोंना अनला-अनला ओंख्रिया।
औ।
नंगौना।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा अनलाओं। ओंख्रिखौ माजों जानानै बांसिन साबसिन मोनो।
जों दाउ।
अनलाजों दाउ। औ थाव-थावो ना।
औ - औ जोबोद गोथाव जायो।
आरो।
नोंथाङाबो बुंदो एसे आरो माजों जाबा था थावनाय मोनबावो।
औवा मेवाइजों
औवा मेवाइजों औ औ। औवा मेवायजोंबो थावनाय मोनो।
दाउजोंबो जाजायो।
औ आरो अमा
अमाजोंबो जाजायो औ।
आरो नाजोंबो जाजायो।
औ।
जोङो औवा मेवाइजों अनला ओंख्रि जानोब्ला फार्स्टआवनो जोङो औवा मेवाइखौ हानानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा?
नंगौ।
नङाब्ला जोङो जायखौ थिनानै दोनो जायखौ फोराननानै दोनो बेखौबो होजायो। बिनि उनावहाय ज जोङो सारायाव दै होबाय बेनि उनाव बे अन गुन्दैखौ होफाबाय बिनि उनाव संख्रि होबाय। एसे खारै लुना होबाय। बेनि उनाव औवा मेवाइखौबो होबाय। आरो बानलु सामब्रां ओ जाब्रां जिरा आरो हाइजें बेफोरनि देनायखौ
औ।
बेनि उनाव एसे सानानै होनांगौ। नङा होमबा? बिनि उनाव सानानै एसे गोदौनो होनांगौ मोजाङै। बेनि उनावहाय दैया राननानै गु गथा जाब्लानो बेनो जाबाय जोंना औवा मेवाइजों अनला ओंख्रि।
औ।
नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ एम्फौ लाथाजों जाफेरबाय ना जाफेरा?
आङो अनलाखौ लाथाजों जाफेराखै लोगो नोंथां।
जाफेराखै? जानांगौ नोंथां जोबोद थावनाय मोनो।
बेखौ अनला ओंख्रिजों माबायदि सङो फोरमायना होनो हागोन नामा एम्फौ लाथाजों?
औ।
माबोरै सङो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ बे बिदिब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां
औ
जोङो गिबियावनो एम्फौ लाथाखौ थावआव एसे एवफ्रामग्रोना लानांगौ आरो ना
उम
संख्रै आरो उम हालदैनि गुन्दै जायखौ जों कालार होनना बुङो।
उम
बेखौ एसे होफानानै एवफ्रामग्रोना लानांगौ एसे
औ
बेनि उनावहाय बेबादिनो गिबियावनो दै होबाय
दै होनायनि उनाव जोङो अननि गुन्दैखौ होगोन जाहाथे बियो गथा खाया जों बेखौ मोजाङै एसे एसेहाय गारना होनांगौ जाहाथे बियो गथा जाया अना अनगुुनदैया बेनि उनावहाय खारै एसे एसे होबाय बेनि उनाव ओ बे बादिनो सामब्राम बानलु बेफोरनि देनायखौ होबाय बेनि उनाव आरो गोदौहानै एम्फौ लाथाखौ गारना होबाय दैयाव बिनि उनाव एसे साबाय आरो बिदिनो हारसिङै एसे गोदौनो होबाय बेनि उनावहाय दैया रानबोला एसे रानहोनानै बाय जोंनि एम्बौ लाथाजों अनला ओंख्रि
औ
नंगौ नोंथां
औ
गोथाव जायोना नोंथां
गोथाव जायो नोंथां आं बयनि ख्रुइबो साबसिन अनलाजों एम्फौ लाथाखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो। जेनेबा अनला ओंख्रिबाथाय
आरो अमा बेदरजोंबो थावनाय जायो
औ
आरो नोंथां मानि बागै सावरायबावनो
उम नोंथां मा मा मैगंखौ थिनानै दोननाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ थिनानै दोननाय मैगं थिनानै दोननाय मैगं होनोब्ला जोङो औवा मेवाइखौबो थेना दोनजायो।
औ
आरो नारजि जायखौ फाथो फाथो बिलाइ होनना बुङो।
औ
जोङो थिनानै दोनोब्ला बेनो राननानै नारजि नारजि जायो। बेनि उनावहाय थिनानानै दोननाय मैगं नोंथाङाबो बुंलायसै मोननैसो
नारजि नारजि नाफामखौबो थिनानै दोनजायो नंगौना
औ औ औ नंगौ नोंथां नाफामखौबो थिननानै दोनजायो
नाफामखौ माबायदि बानायो नोंथां
नाफामखौ
औ फोरमायना होनो
नाफामखौ आंबो बारा मोजाङै मोनथिया नोंथां अब्लाबो आङो आंनि साननायखौ आंनि मोनथिनायखौ बुंगोन नाफाम खौ जों गिबियावनो जोङो ना फिसा जि होनो ना मावा बेफोरबायदि नाखौ हमनानै जोङो फोरानगोन बेनि उनाव बेनि उनावहाय जोंनि न'नि बारि बा लामायाव मोननाय जोंनि गामियाव मोननाय बे थास'
औ।
नि बिलाइ बिनि देथा बेफोरखौ जोङो हानानै नै बेखौबो एसे फोरानगोन साननै बा सानसे बिदि बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उनगोन आरो ना नाजों। ना जों फोरानना दोननाय नाजों बे थास' बिलाइ आरो देनथाखौ जमायै उनगोन बेहाय जोङो बानलु बो होनांगोन। बानलु जाब्रां जिरा बेफोरखौबो हो
बेनि उनावहाय बेखौ देनानै जोङो एसे उ लादुबो बानाय जायो। फिथा बादिहाय जोङो बेखौ दायो। बेनि उनावहाय आरोबाव फोरानना दोनो जों साननै साननै बा सानसे बिदि फोरानो। अब्लाना बियो हारसिंनो
सा
गोरान जानानै फिथा बायदि जाबाय आरो ना थाव सिथाव फिथा सिथाव बायदि। अब्लाना बेनो जाबाय जोंना नाफामजों बेनो जाबाय जोंना नाफाम।
औ।
अब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा? दे होमबा ना नोंथां जोंहाबो सम जाबाय नालाय। मालाबा लोगो मोनलाय गोन मालाबा सावरायलायसिगोन। दे होमबा ना? दे।